औ।
औ नोंथां दा नोंथाङा मा खालामगासिनो।
अ ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
ए ओरैनो दंथ'योना अब्ला जों मोनसे आयदा लानानै सावरायजागोन नामा नोंथां?
सावरायजायो।
अब्ला जों नोंथां। आथिखालाव सुबुंफोरा सोलोंथाइ मोना माबायदि जाखो आरो गोदो सोलोंथाइ मोनैयाव सुबुंफोरा माबायदिमोन बिनि जागै सावरायजागोन ना नोंथां।
औ दे सावरायजागोन नोंथां।
अ अब्ला नोंथाङा जाहैगोन नां जाहैगोन ना।
नोंथाङानो जालायग्रोदो दे।
अ बिदिब्ला आंनो बुंसै गोदो गो दाय जोंनि सुबुंफोरा सोलोंथाइ गैयियाव गुबुन हारि एबा गुबुन मानसिफोरजों गोबां मुगैजानायमोन। नाथाय आथिखालाव सुबुंफोरा सोलोंथाइ मोननाय माखासे गियाननि गुननि जानाय लोगो लोगो। जोङो माखासे सुबुंफोरनि गोजौ थाखोआव थानायखौबो नुनो मोनदों आरो। जोङो गावजों गाव एना एनि बांसिन जालायनायखौबो जों नुनो मोनदों। मानोना गोदो जा जोङो सुबुंफोरा गोदो गोदाय सोलोंथाइ गैया जेबा जों सरासनस्रा सुबुं आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे हारि मोन। आरो गुबुन हारिजों जेरै जोङो अमा बायदि आरि जायो होननानै जोङो मुगै जायोमोन। बेबायदिनो जोङो आथिखालनि मुगायाव जोङो सोलोंथाइ मोननाय लोगो लोगोनो जौगाबोनायखौबो जों नुनो मोन्दों नाथाय जोङो जोंनि गेजेराव बांसिन एना एनि गाबब सोलोंथाइनि गेजेरजों दान्थे बिदान्थे जालायनायखौबो नुनो मोन्दों नाथाय। सोलोंथाइनि गेजेरजों जों जोंनि माखासे आखल आखु बायदिखौबो जोङो माखासे सुबुंफोरनियाव दानानै दानानै लानायखौ नुनो मोनदों नाथाय गोदो जा सोलोंथाइ गै सुबुंमोन बैसोर सुबुंफोरा बारा बुजिबांनो रोङामोन। बिदिनो एसे लोंला जाला गामि गफायाव गोदो फबनानै थानायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोङो बेफोरबायदिखौ नुनो मोनला एसेबां मानि नुब्लाबो जोङो जा बुजिनो हायो बै गथ' सुबुंफोर बैफोरखौ जोङो बांसिन दोंला जाला बिदिनो गामियाव थानायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो नोंथांनि बायदिब्ला गोदोनि सुबुंफोरा माबायदियै सोलोंथाइ गैयालासिनो थांना थाबोदोंमोन एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां
ए दे फोरमायदो एसे
गोदो गोदायथ' जेनेबा सोलोंथाइ होनना बुङोब्लाथ' जोंनि खाथि खालायाव एसेबां मानि फरायसालिफोर गैयामोन आरो सोलोंथाइनि खाबुआ जोबोद खममोन बिनि जाहोनावनो ओ जोंनि सुबुंफोरा सोलोंथाइ लानायाव जोबोद खम बिबांनि नुनो मोनोमोन आरो आरो सिगांनि सम सुबुंफोरा सोलोंथाइखौ एसेबां मानि गोनांथिबो होआमोन जायनि जाहोनाव बिमा बिफाफोरा गावनि फिसाफोरखौ जे फरायसालियाव थांथारनांगोन सोलोंथाइ ला थारनांगोन बेफोरनि बागै एसेबां गियान होनो हायामोन आरो बेनिफ्राय जेनेबा बुंनो थाङोब्ला जोंनि जेनेबा जों जोंनि रावै लिरनो फरायनो बै समाव खाबु गैयामोन गुबुननि रावजों सोलोंनो गोनां जायो जायोमोन आरो जोबोद ओ बेसेबा गोजान गोजानावसो गंसे फरायसालि बेफोर बेफोरबायदि थायोमोन आरोखि बिनि जाहोनाव अ बेनि जाहोनाव
सुबुंफ्रा माने सोलोंथाइ लानाय
जोबोद खममोन आरो बिनिफ्राय जेनेबा बिसोरो गाव गावनि दोरोङारि गियानफोरखौ बाहायनानैनो बिसोरो थांना थाबोदों बिसोर खालि एबा न'खरनि खामानि आरो आबाद बायदिसिना मावनाय बेफोरावल' बांसिन गोसो होयोमोन आरो बेफोरखौ मावनो रोंबानो जे थांना थानाया थांना थानायनि लामाखौ मोनखाबाय बेबायदि सानोमोन आरो सिगांनि सुबुंफोरा आथिखालावथ' जेनेबा बेफोरबायदिया गोबां खमायबोबाय नङा होमबा नोंथां
औ
बेनिफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलथिं सोलोंथाइनि बिथिङा माबायदि माबायदि बा दा आथिखालाव माबायदि जौगाबोखो एसे बुंनो हागोन ना नोंथाङा
अ नोंथां बिदिनोथ' आथिखालावथ' जोंनियावहाय गोबां जों जौगानायखौ नुनो मोनदों मानोना जोङो गोदोनिफ्राय जौगाबोनायनिफ्राय जोङो आथिखालावहाय बांसिन मुलाम्फाखौ जों बांसिन नुनो मोन्दों मानोना गोदोनि जुगाव जोङो जेब्ला फरायसालियाव थांनांगौ जायोमोन अब्ला जोङो दै बारै बारै जोङो माखासे फरायसालि गोजान गोजानावसो जोङो बिदिनो जि किल'मिटार जिबा किल'मिटार गाहाम गोजानावसो जोङो फरायसालि हाग्रा बंग्रा सौसि सौसि जोङो फरायहैनांगौ जायोमोन बिदिनो आरो गोदोनि जुगावहाय जोङो बांसिन हिनजाव माहारिफ्रा बांसिन फरायनायखौ नुनो मोनाखै नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोङो बांसिन हिनजाव माहारिफ्रा सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगालांनायखौ जों नुनो मोन्दों मानोना गोदो हिनजाव माहारिफोरखौ बारा सोलोंथाइनि बिथिङाव सोलोंहोननायखौ जों नुनो मोनामोन। आरो माखासे हौवा बिथिं हौवाफोरखौल' जोङो सोलोंथाइ बिथिङावहाय एसे ओ फरायहैायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय जोङो आथिखालाव हिनजावफोरखौबो जोङो हौवाफोरनि समान मोनथाय होनानै फरायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों बेबायदिनो आथिखालाव जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव जोङो खाथि खाथि फरायसालि थानानै जोङो माखासे सोलोंथाइ होनाय आरो बिदिनो प्राइभेट स्कुल बिदिनो गभर्नमेन्ट स्कुलाबो गोबां जाबोदों। बिदिनो गोबां सोलोंथाइ जेरै दस्रानिबो फरायनांदों फरायनो हायो जों आरो गावनि बिमानि रावजोंबो जों फरायनानै गाव गावनि ओ लाइफ एबा जोंनि जिउखौ थांनानै थानायाव जोङो दैदेनलांनो हायो। बिदिनो गोदोनि जुगाव जोङो जा सुबुंफोर जोंनि बर' माहारिनि सुबुंफोरखौ बुंनांगोन जोंङ माखासे गुबुन रावनि जेरै असमिया होन बांला होन बायजो रावफोरनि गेजेरजोंसो फरायनानै जोङो सोलोंथाइखौ लानो गोनां जादोंमोन आरो गावनि रावजों जा ओ लिरनाय बेखौबो जोङो गुबुन रावनि हांखोजोंसो जेरै बांला बेफोरबायदि हांखोजोंसो जोङो लिरनानै गावनि जा सानस्रि बैफोरखौ खन्थाइ मेथाइनि गेजेरजों जोंनो माखासे ओ फोरमायलांनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन बिदिनो जोंनि जा थुनलाइ बैफोर सोलोंथाइनि थुनलाइखौ जोङो माखासे जा बै मिसनारिफोर एबा हाबफैजेननाय ब्रिटिशफोर बैफोरनो गेजेरजोंसो जोंनि जा थुनलाइाबो दावगालांदों होननानै बुंनांगोन जोंनि बर' हारिनि थुनलाइखौ। बिदिनो सोलोंथाइनि बिथिङावथ' आथिखालनि मुगायाव जोङो गोबां सोलोंनो मोनबोनाय आरो जौगाबोनाय खौ जों नामबाय मानोना बयबो मिथिखाबाय सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो थांनानै थानो हायो बयबो। बिनि थाखायनो आथिखालनि जोंनि बिमा बिफाया गासिबो ओ गावनि फिसाफोरखौ ओ फरायसालियाव थांहोनाय आरो सोलोंहोनायाव जोङो मुखुब जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों आथिखालनियावहाय। बिदिनो गावनि फिसाफोरखौ आथिखालनि बिमाफोरा माखासे बिमा माहारि गावनि फिसाखौ बिदिनो सोरबा सोरबा प्राइभेट स्कुलाव फरायहैयो ना। बे स्कुलाव प्राइभेट स्कुलाव फरायहैनायाव गावनि फिसाखौहाय रानथाब खुरसाबाबो गावनि फिसाखौ ओ दोनलांनाय आरो नेनानै लाबोफिननाय बेफोरबायदि हाबाखौ मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आथिखालनि बिमाफोरखौ आरो बिफाफ्रा बिदिनो बिमा बिफाया बिमा बिफ्राथ' बिराद खस्थ' खालनो हायो नालाय आथिखालनि मुगायाव फरायनो थाखाय। बिनि थाखायनो ओ बि बिफाफ्रा रां खामायनानै होननाय फिसाफोरखौ मारै फरायनो हागोन मारोरै जाहोन हागोन मारै मोजां सोलोंथाइ होनो हागोन बेफोरखौहाय आथिखालनि मुगायावहाय ओ जों नुनो मोनदों आरो बेफोरनि गेजेरजोंनो आथिखालनि जा सोलोंथाइनि बिथिं बेयो जौगालांनायखौ नुनो मोनदों आरो सुबुंफ्रा बुजिनाबो जालांनो हमनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। बेबायदिनो गोदोनि आरो आथिखालनि मुग बिराद दिफारेन्स थानायखौ जों नुनो मोना मानो होनना बुङोब्ला जोङो गोदोहाय जाबायदि सुबुंफोरा आबादनि सायाव सोनारनानै ओ संसार जायोमोन जेरै आबाद मावनो रोंबानो गावनि न'खरखौ खुंनो हायो होननाय बिदिनि गेजेरजों जोङो बिराद माबायोन आरो नोंथां बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव दा माबायदि जानानै दं सोलोंथाइ बिथिना
बेबायदिनो जेनेबा नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि जौगाबोनाय। दायो नुनो मोनदों जेनेबा। ओ आथिखालावथ' बांसिन सुबुंफोरानो आथिखालनि बांसिन बिमा बिफाफोरानो। ओ प्राइभेट स्कुलावसो सोखायो प्राइभेट स्कुल बिदिनो ओ इंराजि मेडियाम बेफोराव सोनायखौ नुनो मोनो। बेनिफ्राय जेखियानो जाया मानो। नो बिसोरो ओ जेनेबा आथिखालनि बिमा बिफाफोरा सोलोंथाइनि ओ माबाखौ गुनखौ बुजिबाय। बेनिफ्राय बिसोरो सोलोंथाइनि अन-अनगा। जेनेबा जेबोआनो देरसिन गैया बायदि आथिखालनि बिमा-बिफा। फथा खालामो, बिसोरो ओ ओन्दैनिफायनो ओ गथ'खौ एक्सट्रा बायदिसिना एक्टिभिटिसफोरबो होयो। ओ जेरैहाय जेनेबा फरायनायनि अनगाबो आरोना बेबायदिनो। आर्ट क्लास बा डान्स क्लास बायदिनो गेलेनायनि बायदि बिना ओ स्कुलफोरबो थायोना बेफोराव। बेफोराव सिन्थाय बिसोरो होग्रोयो आरो दा। बेनिफ्राय ओ आथिखालावथ' मोनसे स्कुलबो ओंखारदों गथ'फोरखौ जेनेब्रा ओ स्कुलाव सोयैनि सिगांनो बिसोरनि जेनेबा बुंनाय राव जेनेबा मेलेमफोरखौ राफोद खालामनो थाखाय।
नंगौ नोंथां।
फ्रि। स्कुल इदि थायोना? बेफोराव सोग्रोनायखौ नुनो मोनो आरो। ओ जायनि जाहोनाव गथ'फोरा माने बांसिन ओ फरायनायफ्रावहाय गोसो होनो हानाय बेफोरो जाहैयो आरो। ओ गोदोनि दिनावथ' डाइरेक्ट स्कुलाव सोयोमोन ना बिदियावहाय माने गथ'फोराव माने प्रब्लेम फैयोमोन आरो। माने हाबा हायाबाबो बे गथ'खौ डाइरेक्ट स्कुलाव सोग्रोबाय बेनिफ्राय गथ थ'आ हायो ना हाया? फरायोना फराया बेफोरनि जेबो पात्ता लायामोन आरो खिन्थु आथिखालावहाय ओ आथिखालनि बिमा बिफाफोरा बेफोरखौ ओ ओन्दैनिफायनो मा मोनसे फारिलाइ बानायना लाखासै आरो बिसोरो बेयाव सोगोन बबे स्कुला मोजां? ओ बबेयाव सोब्ला मोजां जागोन बेफोरबायदि बिदिनो दायो। बे बिथिङावहाय ओ जौगाबोनायखौ नुनो मोन्दों आरो ना।
नंगौ नोंथां थारैनो। जौगाबोनायखौ बिराद जों बांसिनखौ नुनो बुंनांगोन आरो। मानोना जोङो सोलोंथाइ गैयालासे बिदिनो गोदोनि जुगावथ' गुबुन हारिफोरजों नाख्रेबजानाय आरो गुबुन हारिजों सोबख'जानाय जों बेफोरखौ गोबां नुबोदोंमोन। नाथाय आथिखालनि गेजेराव जोङो सोलोंथाइ मोननाय लोगो लोगो जों गावनि बिमानि रावखो जोङो आथिखालावहाय जोङो जौगाहोबोनायखौ नुनो मोनदों। जेरै जोङो जोंनि बिमानि रावखौनो जोङो आथिखालाव जोङो दाइनथि सेडुलावहाय एबा फारिलाइयाव थिसनजानाय संजितलायावहाय जों थिसनजानायखौ जों नुनो मोन्दों। ओ गोद गोदोनि जुगावथ' जोङो बेबायदि गोदोनि जा बेफोर थाबाय थायोमोनब्ला जोङो बेफोरखौ नुनाय नङामोन। नाथाय जोङो आथिखालनि सोलोंथाइनि। बिथिंनि गेजेरजों जों माखासे जाबै दोरोङारि गियानफोर बैखौ एसे एसे बावलांनो हमनायखौ जोङो सुबुंफोरखौ नुदों अब्लाबो जोंनि। माखासे जा दोरोङारि गियानफोर बैफोर दोरोङारि गियानखौ जोङो माखासे बिजाब आरो बायदियि लेखाफोराव जोङो माखासेखौ मोननो थाङो अब्लाबो जोङो बैफोर दोरोङारि गियानफोरखौ बावालासिनो जोङो आथिखालाव जोङो जोंनि आंगो बायदियै जोङो बैफोर खामानिफोरखौ। मावनायखौ नुनो मोन्दों नाथाय माखासे जोंनि फोरबो फुजा बायदियिनि माखासे नेमखान्थि आसार खान्थि बेफोर गोदोनि बायदि थायालासिनो जोङो आथिखाल मुगानि बायदि। जोङो सोलोंथाइनि बिथिंनि गेजेरजों दावगानाय लोगो लोगो जोङो बैफोरखौ सोलायलांनायखौ जो नुनो मोन्दों आरो हा जोंना दा सावराय सावरायै समाबो बारा गोबाव गैला। बिनि थाखायनो नोंथांनिफ्राय सोलोंथाइनि बिथिङै माबायदिमोन आरो दाबायदि मा बायदिमोन बेफोरनि बागै मिथिनो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिफ्राय आरो। नोंथाङा दि सोलोंथा हायाव गोदो माबायदि हाबफैयोबा माबायदिमोन जेंना सोमजि बेखौ फोरमायबाय गोजोन्थोंसै नोंथां औ गोजोन्थों।
गोजोननाय थाबाय